औ खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय
ओ दा नोंथाङा माबायदि खामानि माने माबायदि खालामगासिनो?
औ औ औ औ आंथ दासान्दि दंथै ओरैहायनो जिरायनानै दङ।
ओ दाथ' नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदों। औ नोंथाङा आंखौ जेसेबांखि हायो एसे होफाबानो जाबाय मदद दा आं रायलायनो साननाय आयदायानो जाबाय ओ आबाद मावनाय
औ औ औ आबाद मावनाय औ।
आबाद होन्ना बुङोब्लाथ जोंनि जों गामियाव थानाय गामि ओनसोलनि सुबुंनि थाखाय आबादानो मोनसे थांना थानायनि मोनसे बे राहा लामा आरोना। गिबि राहा लामा औ दाथ' आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनो बयनिख्रुइ नांगौखि आबादानो जाबाय माइ गायनाय औ आबाद दाव माय गायनायाबो गैला होमबा
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ गाहाय आबादानो जाहैबाय जोंहाथ माइ आबाद।
औ माइ आबाद माइ आबादखौ जोङो नै जोंनि बे दैलां बोथोराव गायनाय जायो।
औ औ दैज्लां बोथोराव
माइ गायनो थाखाय जोङो जाय जाय जायगायावबा जों माइखौ गायगोन बे माइ जायागाखौ जोङो हाल एवग्रोना लानाय जायो नङा होमबा?
औ हालेवग्रोना लानाय जायो।
बेखौ ओ हाल एवयो फोमोनना लानाय जायो बेनिख्रुइ मोनसे ओ बुस्थु जोबोर गोनांथि जाय खौ जों होनो खोथिया फोनाय।
औ औ औ
जों खोथिया नङाबाथ माइखौ गायनो हानाय नङा।
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो जोंथ जों खोथिया फोनो थाखाय एबा माइ गायनो थाखाय जोङो खोथिया फोनो थाखाय जाय जायगायावबा जों खोथियाखौ फोगोन बेखौ हाल एवग्रोना लानाय जायो।
औ औ औ
ओमफ्राय जोङो जेसेबांखि खोथिया फोगोन जेसेबांखि ओ जेसेबां बिबांनि माइ नांगौ बेखौ जोङो ओ दैयाव सोमना दोननाय जायो आरोना।
औ औ औ जायखौ जोङो माइल्दि होननानै बुंनाय जायो।
खौ जों माइज्लि होनो जायखौबा जोङो द' दान स्नि दान बेफोरबायदि सोमना दोननाय जायो।
औ औ नंगौ।
खौ बोखांनानै ओ जों खोथिया फोनाय जायो। बेनिफ्राय खोथियाखौ ओ फुनानै बेखौसो गायनाय जायो आरोना। आरो आरो बेबादिनो औ द' दान बा दान द' दान बेबायदिनि उनाव जोंनिया माइ जाहैयो आरोना।
औ औ माइया ओंखारहैयो आरोना।
औ बेखौनो जों माइ आबाद होनना बुंनाय जाबाय।
औ औ जोङो गिबिहाय जोङो माइरं गोरलैनि मा होनो बेखौ फुजा माने माइरं गोरलैनि फुजाहोनाने माने जे जाय समावहाय जोंहा माइरंआ माने गोरलै एबा माइनिफ्राय माइआ जाहैयो आरो ना माइ गायनानैहाय माइआ फिथाइ थाहैयो आरो ना । ओ-ओ बे ओ जोंहा खथि ओ आसिन खार थि आघोन आघोन दानावहाय जों माइरं गोरलै फुजा होयो आरोना । गासिबो न'खराव माइया बिसिमहालागै मोनहैयो आरो ना ओ जोंहा बिदिहायनो माइ गायनाय होननानै बुङोब्ला। गिबियावनोथ' जोङो खोथिया फोबाय आरो बेनि उनावहाय जोङो । माइ गायनो थाखाय जों फोथारखौ हालेवग्रोनानै लाबायना जेसेबां गायगोन बेखिनिखौ' हालेवग्रोनानै लाबाय बेनि उनावहाय जों खोथियाखौ फुनानै बेवहाय माइ गायहैबाय माइ गायखांनायनि उनावहाय जोङो गोबां माने बेफोरबायदिहाय माने माइआ मोजां जानायनि थाखाय। एबा जेबो बेराम आजारजों नाख्रेबजाया। बेनि थाखाय जोङो जोङो बेवहाय माने मुलि सारनाय जायोना आरो फारसेथिं हासार सारनाय जायो बेखिनियानो आरो ओमफ्राय बेनो माइखौ नांगौ बायदिहाय। दै होयो बेवहाय दै सोयो जोङो बेवहाय जोङो। हाग्रा रज'नाय बेफोरखौ जों फुनानै होयो जाहाथे माइआ मोजां जायो।
ओ बेबादिनोथ' आबाद बुंना बुङो होनब्ला जोङो माइल' नङा थ' गोबां आबादाव जाय खौ जों बे समाव साननानै दिहुनस्लाबनो हानाय नङा नङा होमबा जोङो आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोङो दा नै दैज्लां बोथोर हिसाबै जों माइआथ' थाखाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो ओ बेबादिनो जोबोद आबाद दं । दाबायदियाव जोङो ओ माने बेफोरखौ लाव मोननाय जायो । लावफोरखौबो लाव मोननाय जायो बेबदिनो जोबोर जोबोर। जों बुंस्लाबनो हानाय नङा मानो होनब्ला जोबोद आबाद मावनाय जे जायखौ जों आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जायखौबा जों आबादखौ जोङो दुब्लियाव मावनाय जायो आरोना
औ औ नंगौ नंगौ ।
बिदिनो दुब्लियाव जाय। बेसादखौ जोङो ओ हाखौ फोमोननानै एबा हालेवनानै जोङो हाखौ माइ एबा बेलेग गुबुन आबादखौ जायखौ जों गायनो हानाय हिसाबै खालामना लानाय जायो हा
औ औ औ।
बिदिनो जोङो आबादखौ एसे दै नांगौबा दै होयो। दै नांगौ आबादबो थायो आरो बेजों लोगोसे दै नांङि आबादबो थायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
जायखौ जोङो दै नांगौबा दै होयो आरो। बेबायदि आबाद मावनायाव जोङो जोबोर बेबायदि दानि जुगनि सुबुंफोरखौ हासारबो बाहायनाय नुनो मोना नङा होमबा ।
औ औ मोनोमोन।
बेबायदि हासारबो बाहायनाय नुनो मोनो बेफोर नाथाय जों हासार बायनायखौ नांगौ हिसाबै बाहायनांगौ जाहाथे। बाराद्राय जानानै हाफोराबो गाज्रि जायो नङा होमबा बाराद्राय हासार बायबा । औ।
ओ जोङो आबाद आबाद हिसाबैथ' जोंहा बेफोरबायदि माने माइ हारिनि आ बाद जेरैहाय जोंहा दङ गम आबाद दङ फारसेथिंहाय माइ आबाद दङ जुखाम आबाद दङ फारसेथिंहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला सबाय आबाद
औ
ओ बेसर आबाद बेफोरबायदि गोबां आबादफोर दङ जेराव जोङो ओ बेसर बेसर आबादनिफ्राय जोङो थाव मोनो। थाव गुबैखौ मोननो हायो बेबायदियै जोङो बेफोरखौ गायनो थाखाय गिबियावहायनो जोङो दुब्लि फोथारखौ जों जोङो हाल एवग्रोनानै लानाय जायो आरोना जेरावहाय जोङो गायनो हागोन ओ बेसर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने बेनि बेगरखौसो फोयो नालाय ओ फोनायसो जायो। गायनाय एबा फोनाय फोनाय जोङो फोयो माने बेसरखौ जों फोयो ओ बेवहाय जों गोबां गिबियावनो हालौवग्रोनानै लाबाय बेनि उनावहाय जोङो बेनि फिथाइखौ फोबाय
ओ बेगरखौ फोबाय बेगरखौ औ फोबाय फोनायनि उनावहाय बेयो लासै लासैहायनो ओंखारबोबाय खिलिबोबाय ओ बेनि जोङो बेनि माने बिबारखौ जोबोर समायना आरोना बेसर बिबाराहाय गोमो गोमो जोबोर समायना औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ जेब्ला
हानो सम जागोन एबा फुनो सम जागोन बे समावहाय जों फुबाय फुनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दारिमिनाव लांनानैहाय जोङो बेनिफ्राय माने थाव गुबै दिहुननाय जायो आरो ना जोङो बेसरनिफ्राय थाव गुबै बायदिहुनाय जायो जायखौ जोङो मैगं जायो
औ ओंख्रि संनाय जायो।
उम बेनिफ्रायथ' जोंहा गोबां आबाद दंबावो बुंनो थाङोब्ला आबाद होननानै बुंङोथ' जोंहा गोबां आबाद जेरैहाय जोंहा दङ आलु बेफोरनिबो आबाद मावनाय जायो मैगं थाइगं आबाद बेफोरबायदिहाय ओ फारसेथिं जोंना दङ सबाय आबाद सबाय आबाद बेखौबोथ' जोङो फोनायानो जायोना सबायखौबो फोनाय जायो सबाय औ नंगौ
आरो जों जायखौ जाय बेसादफोरखौ एबा ओ जानाय आदारफोरखौ ल' नङा बहुथ जोबोर गेबें बुहुद बुहुद बुस्थुखौनो जों आबाद मावनाय जायो जेरै- हमनानै ला बेसर बेसराबबोथ' थावसो ओंखारो नङा होमबा! बेसोरखौथ' जों जानाय जाया। औ उम बेबादिनोथ' गोबां आलु आबाद दं। ओ थास' आबाद दं बेबेदिनो जोबोर जोबोर नोंथां बुंनाय हिसाबै ओ सबाइ आबाद दं गम आबाद दं ।नङा होमबा ओ जुखाम आबाद दं। बेबादिनो जोबोर आबाद दं जायखौ जोङो बेबायदिनो आबाद मावनानै एबा ओह जायखौ जों बुरजा आबाद मावनानै जोङो बेफोरखौ खानानै एबा न'आव लाबोनानै बेफोरखौ जुदि जोङो बाजार हाथाइफोराव फानहैयो आह अब्ला जोङो बेफोरजों गोबां रांबो खामायनो हायो ओह बेबादिनो जायखौ जों बुंदोंमोन जे मानसिनि जोंनि माने गामि ओनसोलाव थानायनि सुबुंनि ओ थांना थानायनि गुबै माबायानो जाहैबाय आबाद मावनाय नङा होमब्ला औ औ
थांनानै थानाय जिउ राहायानो जाहैबाय गाहाय गाहाय जिउ राहा होननानै बुङो। ओ बेनो जाबाय आबाद मावनाय आरोना। ओ जोङो आबाद मावबासोहाय जोङो फिथाइ एबा मैगं थाइं फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ मोनजागोन नङाब्लाथ' जोङो मोननोनो थांनाय नङा माने आबाद मावाब्लाथ' जों मोननो थांनाय नङाना ओ गुबुन गुबुन गाब दाब दाब जायगानिफ्राय सो जों लाबोनाय जागोन मावो लाबोनांगोन माने। जोंनो नांगौखौ नाथाय जोङो जायगायावनोहाय बे बेफोरबादिहाय आबाद मावनायनिहाय जों माने जोंनि गामि ओनसोलाव मोजांसिन आरोना। जायगाया आबाद मावनो थाखाय जोंनि गामि ओनसोलावहाय मोजांसिन जायो ओ जायनि जाहोनाव जोङो गोबां गामियारि सुबुङानो आबाद मावो आरो ना। आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि जोंनि गामि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि ओ गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबाद बेनि उनावहाय दङ गोबां आबाद मावो आलु कबि बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावनाय जायो ओ जायनि जाहोनाव जोङो न'खर सुंथानो आरो फारसेथिंहाय गावनि नांगौखिनि दा खरसा बेफोरखौहाय दिहुननो हायो आरो ना।
औ ओ नोंथां होमबाथ' जोंनि रायलायनांगौ सम समाबो जाबाय आह दा नोंथाङाथ' आंखौ जोबोरैनो हेफाजाब होबाय बेनि थाखाय गिबियावनो साबायखर होबाय
औ औ नंगौ
दे दोनथ'लायनोसै आरो न औ दे दे गोजोन्नाय थाबाय नोंथांसिमबो दे